औ नोंथांखौ माने कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो होननानै कन खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ औ जागोन नोंथां
जोंना माने आयदायाया जाहैबाय औवा औवा गोम खाबायानियावनो हेफाजाब होयो नङा होमब्ला आों दा
औ औ औ
बियो माना ओ औवाजों मा मा खालामनो हायो बिदिनो म खामानियाव बाहाय जायो बेनिनि बागै नोंथाङा एसे एसे गुवारै फोरमायनानै होगदो।
थिग बेबायदिनो जोंहा माने औवाखौ जोङो गोबां खामानियाव बाहायनो हायो आरो नोंथां अबेबायदिनो जोंनि मोनफ्रोमबो माने फिसा बेेनला बेबायदिनो दुब्नि दुब्लियाव गोनां जायो जानाय बेबायदिनो न' लुनाय बेबायदिफोराव जोंहा गोबां औवानि औवाखौनो जों बाहायजोबनाय जायो आरो नोंथां
औ जोंहा माने न' लुनायावबो जोङो औवाखौनो बाहायनाय जायो जेरै खुन्दा ग फोरनायावबो मानेन बेर होनायावबो जोंहा माने बे औवाखौनो बाहायनाय जायो आरो औ बे औवाखौ जोङो माने फिसा फिसा खाथि जिरनानै माने जोङो बे बेराखौ हेबनाय जायो औ गोदोहायथ' माने बेबायदिनो जोंहा बेबायदि थिंफोर गैयामोन नालाय औ बेबायदिनो नारानि उख फुंफोराव जोंहा माने बे औवानि खामानि गोलाव गोलाव होनानै खानानै होयोमोन आरो जों दा औ औ बेबायदि बिदिनो जोंहा माने बेबायदिनो औवाफोरखौ फाननानै फाननानै माने गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव लांनानै मेसििननि जोहै जोंहा माने लेखा बिलाइ लेखा बिलाइ बााथ'रिखाख' जों बेफोरखौ मोननो हायो आरो नोंथां।
औ
औवायाबो जोंना माने गोबां रोखोमनि दङ आरोना जेरै बुरखा औवा, बिजलि औवा, औवा थाइ। बेफोरबायदि आरोना औ बेनिफ्राय जोंहा माने औ जोंहा‌ माने बे औवा बुरखानि गाजा ओंखारनायखौ जों माने जानोबो हायो आरो नोंथां। औ। औवाखौ जों जानोबो हायो औ जों बेनिफ्राय जों बे औवानिफ्राय जों आसा बे औवाखौ जोंङो माने उनाव जानो थिनानै दोननाय माने आसार बानायनाबो दोननो हायो जोंङो।
औ औ बेबायदिनो जोंहा बेबायदिनो औवाखौ जोंहा जेखाय- ख' खबाय हबनायफोरावबो माने बाहायनाय जायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा बेबायदि खदालनि नाला होनायावबो जोंहा बे औवाखौनो बाहायनाय जायो।
औ।
औ सेन, जेखाइ, खबाइ हेबनायफोरावबो फल, खासा बेफोरबायदियावबो जों माने गासैबो औवाखो बेखौनो बानायनाय जायो आरो नोंथां औ गासैबो औवानिफ्रायनो बानायनाय जाजोबो। औ बेबायदिनो जोंहा माने बे हाखराव उरनाय बे जे जे बेनि थुनिखौबो जोंङो बे औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो। औ जोंहा माने बे दुब्लिफोराव जोंहा माने
माइफोर गायनायाव जोंहा माने मोसौफोर मोसौफोर जेरै हाबनो हायि बायदि जोंङो माने बे औवानिनो बेरा होनाय जायो।
औ।
औ बेबायदिनो जोंहा माने जोंङो औवानिफ्राय गोबां माने गोबां माने खामानि माने मावनो हायो आरो नोंथाङा औवाया जोंनो गोबां हेफाजाब होयो। औ जेरैहाय जोंहा माने बेफोरबायदि जोंङो दानि जुगावहाय जोंङो माने बेबायदिनो जोंङो गोदोर गोदोर माने जोंनि मेलाफोर जायोब्ला जों नुनो मोनो जे
औ।
औवानिफ्रायनो औवानिफ्रायनो हेबनाय माने बानायनाय बेबायदि ज' मासेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो औ बेनिफ्राय जोंहा माने बे औवा मुरानिफ्रायनो मानायनाय बेबायदि मानसिनि महर माथे मुरथि बेफोरबायदि बे खौबो जों नुनो मोनो औ बेबायदिनो आरोबाव जोंङो औवानिफ्राय बानायनाय जोंङो बिबारनि बिबार दोननाय टाब बेफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो नो औ। औ बेबायदिनो जोंना माने औवाया गोबां खामानि होयो आरो नोंथां। औ बेनिफ्राय जोंहा औ जोंङो बेखौ माने औवाखौ जोंङो होननानै गोबां रांबो आरजिनो हायो औ औ बुंनो थांङोब्ला जोंहा माने औवाया औवाया जोंनो मोनफ्रोमबो फिसा फिसा खामानिनि जों हेफाजाब होयो आरो नोंथां। औ बेफोरबायदिनो जोंहा माने बे हिसान बे हिसान दानायनि सालखुन्था बेफोरखौबो जोंङो गासैखौबो औवानिनो दानाय जायो आरो नोंथां औ जोंहा माने बे दुब्लिफोराव मोसौ, बोरमा होनो थाखायबो जोंहा बे औवानिनो थखन दाननानै लानाय जायो नोंङो। जायो नोंथां औ बेबाय बेदि माने जोंङो गासैबो न' न'नि मे बे मुवा-बेसाद बेफोरखौ माने बेफोर आगजुफोरखौ जों गासैखौबो औवानि बानायनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बुंनो थांबा माने जोंहा औवाया जोंनि थाखाय ओरैबायदि बेसेन गोसा जाबाय आरो न थां औ औ गोदोहायथ' जोंहा माने बेबायदिनो बांसिनानोनो फाखानि न' गैयामोन नालाय जों बेबायदिनो औवानिनो बांसिन न' लुयोमोन औ बेनिनो माने औ बेबायदिनो जों औवानिनो गोबां माने गोबां खामानि माव नो हायो औवानिफ्रायनो जोङो औ जोंहा बेबायदिनो जोंहा लेखा बिलाइफोरबो जों मोननो हायो। औ माने बुंनो थाङोब्ला जोंङो माने जोबनानै जोबनाय गैया आरो नोंथां ओमफ्राय जों बायदि ना माने बानायनो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथाङाबो एसे औवानिफ्राय जों मा मा बानायनो हायो नोंथाङा बेसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ जागोन। ओ नोंथाङा दानिसो बुंलांखानाय बायदि औवानि आइजेंफोरनि माने गोबां मुं मुंखौ लांबाय नोंथाङा। बिदिनो जोंना गोबां औवा फोरजों माने औवाजोंहाय गोबां बिदिनो आइजें आयला बानायनाय जायो आरो नोंथां जेरै नोंथाङा बुंलांखानाय बायदिनो बायदि रोखोमनि सेन जेखाइ खबाइफोराबो जोंना औवाजोंनो दहन जानाय। बिदिनो जोंना ओ गोबां रोखोमनि बायदिसिना माने मुवा बेसाद होननो हायो जों माने बानायनो हायो आरो जोंना बे औवाजोंनो। ओ जोंना औवाया मोनसे मानसिजोंहाय एंगार हायै सोमोन्दो जानानै दङ आरो नोंथां। जेरै बिसना जोंना बुंनो थाङोब्ला ओ नि मुायावहाय जोंना जेरै न' बां लुनायावबो माने ओ एसेबां माने बिदि औवाफोरखौ बाहायला। अब्लाबो जोंनो माने औवाखौ जोंङो नाङा होन नाङा होननानै माने बुंनो हाया हाजारखि नोङो फाखानि न' बानाया मानो जोंना ओ बिदिनो फाखानि न' बानायब्लाबो जोंनो औवाखौ नांथारगौ मानो होननानै बुङोब्ला जों औवाजोंसो बिनिसा बिनिसा गाखोनानैहाय जोंङो बिल्डिं न' खौ बानायनाय जायो आरो नोंथां आरो जोंना ओ गोदोनि दिनावथ' जोंना बांसिनानो औवाजोंसो न'खौ बानायोमोन नालाय ओ बेनिखायनो जोंना गोबां औगान हांगौ जायोमोन। आरो जोंना आथिखालावहाय ओ बिदिनो न' बाङाव नङाब्लाबो उना बाहेरा जेरै न'नि बेरा होनायफोरावबो गोबां माने नांगौ आरो जोंनो औवाखौहाय।
औ
आरो जोंना बिदि ओ औवा नङाब्लाबो आथिखालाव लहाफोरबो ओंखारबाय बे खौबो बेरा होनाय जायो ओ बिदिनो जोंना औवाया औवा होननानै बुङोब्ला जोंना मानसियैनोसनोहाय ओ औवाफोरनि गोनांथि होननानै जों बुंनो हायो। जेरै जोंना औवा जोंनो गोबां बेसादफोर दिहुननाय दङ नोंथाङा जे दानि बुंलांखानाय बायदि जेखाइ खबाइ सेन आरो जोंना बायदिसिना खखा आरो जोंना बायदिसिना रोखोमनि जेरैहाय ओ जोंना दाउ जोबनाय गन्द्रा आरो जोंना दंबावो गोबां रोखोमनि जेरै खादा दुब्लि बेफोरबो मानेस माने गा गासैबो औवाजोंनो ओ बानायजानाय आरो नोंथां। जेरै जोंना औवाखौहाय बेफोरनि अनग बे जोंना औवाखौ जोंना मा मा बा मा मा खामानियाव बाहायो होननानै बुङोब्ला आं एसे एसे सुंद'यैनो ओ फोरमायनानै होनाय सिगां सि सिगाङावहाय जेरै जोंना औवाखौहाय मा मा खामानियाव बाहायो होननानै बुङोबा जोंना जे ओ न' बानायनायावबो जोंनो औवानि गोनांथि जायो। आरो जोंनो जेरै ओ जोंनि सुबुंफोराथ' जोंनि ओनसोलाव माने जोंनि हिन्दु सुबुंफोराथ' जोंना बेफोरबायदि ओ बाथौ हारिनि सुबुंफोराथ' जोंना बेफोरबायदि मानसि सुबुं फैयोब्लाबो जोंना फबनानै दोनना नङा होमब्ला नोंथां। जोंना बांसिनानो सावो बेफोरावबो जोंना औवाखौ बाहायनाय जायो अब्ला जोंङो औवानि गोबां गोनांथि जेरै जोंना मोजाय दान्दा गायोब्लाबो बेयावबो नोंनो औवा नांगोन नोङो दान्दा मोनसे बानायब्लाबो माबा मोनसे फि दान्दानांगौब्लाबो बे औवानि जागोन माने जों औवाखौल' औवाखौ माने सब खामानियावनो सब टाइमावनो नांगौ जाबाय थायो आरो नोंथाङा। बिदिनो जोंना जेरै औवाजों बन अर सुनाय जोंनाथ' जोंना ओम गोदोनि दिनावनि गेसबो बांद्राय गैयामोन नाथाय आथिखाल आरो गोबाङानो गेस ओंखारबाय अब्लाबो जोंना गोबां बुरजा बुरजा ओंखाम सङोब्ला जोंना बिदिनो औवानि बन दंफांनि बन बेफोरखौसो बाहायनाय जायो आरो नोंथां जेरै जोंना औवायाबो जेरैहाय गोबां मोजां अर जोङो बिदिनो जोंहा औवाया मानसिजोंहाय माने एंगारहायै सोमोन्दो दङ जेरै जोंना औवा नङाब्लानो माने जेबो खामानियानो जाया होनना बुंनो हायो आरो जोंना बै औवाजोंहाय गोबां रोखोमनि आइजें आयला दिहुननायखौ जोङो फाननानैहाय गोबां रां मोननो हायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो जुदि जेखाइ गंसे यावनो बिदिनो ब्रैजौ बाजौ मोनोब्ला अब्लाथ' जोङो न'आवनो थाखानाय औवाजोंनो हेबनानै बेखिनि रांखौ मोनोब्ला जोंनिया गोबां मुलाम्फा जायो आरो नोंथाङा बेनिखायनो जोंहा जाय
औ
थारमाने गोबां इनकाम बिसोरहा माने न'आव न'आवनो औवा दंखायो बिदिनो जोंना औवायाबो जोंना गासैबो माने औवा बेनो माने जाजोबा हेबजाजोबा दङ बेयावबो जाय बुङो जोङो बुरगा औवा होननानै माने थवा होननानै बुंनाय जायो बेफोरखौसो माने जोङो माने ह हेबनो हायो आरो जेरै जोंना फिसा फिसा जोंना फिसा फिसा औवा दङ बे बेखौ जों बानायनो हाया जेरै जोंना नो लो औवाफोरबो दङो जेरै जों बेनो औवाफोरखौ जोंना
अ
जेरैहाय ना सानायफोरावसो बाहायनाय जायो माने जेरैहाय जोंना बोरसिफोरावसो बेखौ खानाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जोंना सिफुं सिफुंबो बानायनो हायो औवाजोंहाय गोबां मुवा बेसाद बानायनो हायो आरो नों जोंना औवाजों जेरै आथिखालावथ' जोंना जेरै सि दोननाय आलनाफोरखौ बबाव औवाजोंनो हेबो आरो जोङो बिदिनो थाग्रा बिसनाखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो माने गोबां खनो जाने नो गोसो जायोब्ला गासै जिरादखौनो माने औवाजोंनो बानायनो हागोन आरो नोंथां बिनिखायनो जोंना औवाया जोंनि गोनांथिथार आरो नोंथां अ बिदिब्ला नोंथांमोनहा दोनैनि समावबो जानानै फैबायमोन औ नोंथाङा औ औवानि सोमोन्दै आंनो गुवारै फोरमायनानै होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां गोजोन्थों औ
बेबायदिब्ला नोंथां